खोनानान
औ खोनादों नोंथां
औ
अ नोंथां ओंखाम जाबाय नामा नोंथाङा?
औ आं बिदिनो जाथ'नायालाय जाथ'वाखै दा दसे थानानै बिदिनो जागोन सानदों आं नोंथां
दालाय मा खालामबाय?
बिदिनो ओरैनो बे लामा सामाफोरावनो आं बिदिनो जिरायनानै दङ
अ गरम खोमा बोथोरा
एसे बिदिनो सान्दुं एबा सान्दुंबो फैदों आरो अखायाबो जोब जोब फैनायखौ नुनो मोन्दों नोंथां
औ नोंथां दाथ' बोथोरा खामानि दामानि मावनायनि बोथोर आबाद मावनायनि बोथोर दा जोङो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो थाखाय नोंनाव कल खालामनाय जादों नोंथां
औ
दे अब्ला नोंथाङा एसे जागायदो दायोखौ माइ गायनाय सिजोन दा बेफोरनि बागैनो
औ जे आंनो जागायजेनसै जे गिबियावनो माइ आबादनि बागैबो एसे जों सावरायगोन मानो होनोब्ला जे दैज्लां बोथोराव जे मा मा बिदिनो आबादफोर मावनाय जायो एबा बिसां गस्थ' एबा माबारै मावनाय जायो बिसोरनि बागै आं बेदिनो गिबियावनो जागायजेनसैना नोंथां
औ
औ थ' जों बिदिनो माइ बिदिनो आबाद खालामनायावथ' गोबां रोखोमनि आगजु फोरनांगौ जायो आरो बिदिनो जे दैज्लां बोथोरावथ' बे जेरै अखा हैनाय बोथोर बे अखा हैनाय बोथोरावथ' बिदिनो दैफोराबो गोबां लोमो जे आबादनिनो आं बागै बुंङोनो सानबाय मानो होनब्ला गिबियावथ' बिदिनो आबादखौ मानसियाथ' बिदिनो गायखानांगौ जायो मानो होनोब्ला जे गावायनि जिउ थांना थानो थाखाय एबा जिउखौ बिदिनो रैखा खालामनो थाखाय मानसिया गस्थ' खालामनांगौ खालामनांगौ जा। खालामनांगोन आरो मानो होनोब्ला जे माइ आबादजोंनो मानसिया बिदिनो। बुहुमाव बिदिनो थांना थानायखौ जों नुनो मोन्दों। गोदोनि दिनाव बिदिनो नांगोल एबा। खदालजों आलि एबा नांगोलजों बिदिनो। एवोमोन मोसौ बिदिनो दामब्रा एबा हालुवा लानानै। दानि जुगाव जोङो फाव टेलार एबा ट्रेक्टर बिदिनो जे थावजों खार नाय जों बेखौ बिनि दानि जुगाव जों नुनो मोनदों आरो गोबां रोखोमनि जे माइफोराव गोबां बिदिनो
भिटामिन एबा हाग्रा थैनायनि एबा गोबां रोखोमनि दावाइ जों सारनायखौ नुनो मोन्दों गोदोनि दिनाव जोङो बिदिनो आबौ आबैनि दिनाव जोङो बिदिनो खोनानो मोनदों जे आबौ आबैनि दिनाव जों गैयि हमायाव। मा होनो बि आगोलनि। बे गोदोनि दिनाव माइ आबादाव बिदिनो गोबां सा नाय जायामोन एबा सारामोन होननानै जों खोनानो मोन्दों मानो होनोब्ला जे आगोलनि दिनाव बारासां बिदिनो ओंखारथ'वाखैमोन एबा गैयामोन जाहोनावनो सुबुं माहारिया बिदिनो जे माइ आबादाव जे हाग्रा जायो बे हाग्राखौ बिदिनो फुयोमोन आरो जे माइनि गेजेर गेजेर जानाय बिदिनो हाग्रा बेखौ फुनानै आलिफोराव एबा बहाबा बिदिनो गारनानै दोनोमोन आरो जे दै्लां बे माइ गायनाय बोथोरावथ' बिदिनो दसे गरम एबा दसे बिदिनो सप्तासे एबा हप्तानि गाहाम बिदिनो अखा हायो आरो बिदिनो गरमाबो बुहुत बिदिनो जायो जे बिदिनो गरम बोथोर एबा अख हैनाय बोथोराव जे आरो बे बिदिनो अख हानायै बोथोर जे माइ गायनाय सिजोन बिनि जे दैबानानि बागैबो आं बुंनो सान्दों जे दैबाना बे अखा हायनायनि जाहोनावनो जे गोबां दै हायो मानो होनोब्ला जे गोजौ ओनसोलनिफ्राय बिदिनो गोबां बे गोजौ ओनसोलनिफ्राय गाहायथिं ओंखारबोैयो मानो मानो होनोब्ला जे अखाया बिदिनो गोबां हायो आरो जे हायनानै बिदिनो बे गोजौआव बिदिनो ज जोबोद बिदिनो जमा एबा बिदिनो अखाया बिदिनो खायबाय थानायजों बिदिनो दैयाबबो बिदिनो बुरजा जानायजों एबा बिदिनो गोबां जानायजों बे गाहायथिं ओंखारबोयो आरो बे गाहायथिं ओंखारबोनानै जे मानसिनि आबाद फोथारफोरखौबो बिदिनो नस्थ' बिदिनो जों खायसे एबा खायसेफोराव जों बिदिनो गुबुनफोराव जों नुनो मोनदों आरो जे बेयाव बिदिनो बे दैखौबो बिदिनो जाया जोङो गोहो गोराखौनो बुंजायो मानो होनोब्ला जों मानसिया बिदिनो होबथानो बिदिनो हानायनि जेबो राहा बिदिनो गैया नाथाय बे बिदिनो सरकारा बिदिनो होबथानो हायो नाथाय जों बिदिनो सुबुं माहारिया बिदिनो होबथानो हानायनि जेबो गोहोखौ मोना आरोना नोंथां आरो जे बे माइ गायनो बोथोराव मानसिया बिदिनो आंखालाथ' बिदिनो जाखायो मानो होनोब्ला जे गोबां बिदिनो अखा हनायनि जाहोनावनो मानसिया बिदिनो जे आबादफोर जेरै बायदि रोखोमनि आबादफोरबो जेनेबा गुबुन फोरावबो खामानि मावनो हाया बेनि जाहोनावनो मानसिफोरा बिदिनो दैज्लां एबा अखा हयनाय बोथोराव गोबाङै बिदिनो आंखालाव बिदिनो थानो गोनां जायो अब्लाबो मानसिया बिदिनो आबाद जे माइ आबादखौ बिदिनो गोबां बुथुमो जे आबाद गैयिफोराबो जे बिदिनो उनाव बे आबाद जानानै माइखौ बिदिनो बायनाय नुयो आरो जे आबादारिफोराबो बे जे गाव गायनि बिदिनो जाख'नो हायि एबा दोनख'नो हायिफोरखौ बिदिनो गुबुननो जों फाहरनायखौ जों नुनो मोन्दों नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
अ थ' आं बुंनायनि सायाव नोंथाङा माबाफोर फंनैसो बाथ्राफोर बुंनो सानदों नामा आरो नोंथाङा माइ आबादनि फंनैसो बाथ्राफोर बुंगोन नामा?
औ नोंथां नोंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो दा जिहेथु जोंहा दैज्लां बोथोर दा गुबैयै जोंनि आसाम हादरसायाव जिहेथु माइ बा माइरं खौनो जोङो गाहाय आदार महरै माने सानना लानाय जायो आरो बेखौनो जोङो सानफ्रोमबो जायो। दा बेखायनो बोसोरसेनि आबादखौ बुथुमनो थाखाय जोङो बे दैज्लां बोथोराव माने बे माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां।
उम
दा बे माइ आबादखौ मावनायाव जिहेथु जोंहा बर' हिसाबै जोङो साखाथिनि साखाथि फाखाथियाव थानाय हारि हिसाबै गुबुन गुबुन हारिफ्राबो बेबायदि माइ आबादखौनो मावो। दा आं बुंनोसै दा बर'फ्रा जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्राय माबायदि माइ आबादखौ मावबोदों दा जोंहा फोर माइ आबादखौ मावनायाव जोंहा गोबां बिदिनो मुवा बेसादफोरनि बा हाथियार बा अस्त्र आगजुफोरनि माने गोबां माने गोनांथि जायो जायफोरखौ माने जोङो मिथिंगानि दंफां लाइफां बा मिथिंगायाव मोननाय दंफां लाइफांनिफ्रायनो बांसिन दिहुननायखौ जों नुनो मोननाय जायो बा बेनिफ्रायनो दंफां लाइफांनिफ्रायनो माने बानायनायखौ जों मोननाय जायो माने नोंथां। जिहेथु जोंहा माइ गायनो थाखाय बा हालेवनो बिदि नांगोल नांगौ जायो। दा बे नांगुरखौबो जोङो मिथिंगानि दंफां लाइफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो। आरो बिनि उनाव जोंहा गिला नांगौ जायो। बे दिलाखौबो जोङो दंफां बाथामखौनो माने दाननानै बानायनाय जायो। बा औवा औवा बिदिनो फुलखा बिनि गुदि बाहागोखौ जोङो बिखाव माने हनानै दाननानै माने बे दिलाखौ बानायनाय जायो। दा बेनि अनगायैबो जोंहा जंगालि जायखौ माने मोसौनि सायाव गोदनायनि सायाव होयो। बे मोसौआ बेखौ बाननानै जेन हालेवो बे बुस्थुखौबो जोङो माने औवानि बा औवा खुलकानि बिदि दाननानै बानायनाय जायो। आरो बिनि अनगायै बिदि दंफांफोरखौबो माने जुदि किरमिजों बा मेचिनफोरजों सुफ्लंनानै बिदिनो गन दोनानै बानायनाय जायो आरो लोगोसे जिहेतु जोंनो हालेवनायाव बिदिनो मै गनबो नांगौ जायो दा बे मै गनखौबो जों माने दंफां दंफांफोरजोंनो बा औवाफोरजोंनो जोङो बानायनाय जायो आरो नोंथां दा आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मोसौखौ एसे एरखां एखं बा थाबायथाराबा बुनो दहथु लावथिनांगौ जायो। दा बे लावथिखौबो माने जोङो माने बे औवा गन बा दंफांफोरखौनो माने लावथि बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ
दा बेफोरफोरखौ जोंहा गासिबो रेडि थानांगोन। आबाद मावनो थाखाय आरो जोंनो मोसौ मानैखो जोंनो नांखागौ हालुवा मोसौ मानखौ जितु मोसौजोंनो जोङो गोदोहाय हालेवोमोन दा बेनि अनगायैबो जोंनो मोजां बिदिनो दै फैग्रा नाला बा दंग' नांगौ जिहेतु बिदि दंग'निफ्राय दै सोनो हानाय सुबिधाया जोंहा थानांगोन दा बेफोरबायदि गासिबो रेडि थानायनि उनाव माने जोङो बिदिनो दुब्लि बानायगोन आरो दुब्लियाव माने खोथिया होगोन दा खोथिया फोनो थाखाय जोङो बिदिनो फार्स्टआव खारायगोन खारायनायनि उनाव सामार होगोन आरो सामार होनायनि उनाव माने बर' होगोन बिदिनो आलि दाननानै आलि खोगोन आरो मै होनानै आरो खो बिदिनो खोथिया होनोब्ला जोङो माइ जाय माइखौ फोगोन बे माइनि माने जोलै बेखौ जोङो मोजां जोलैखो बासिना लानांगोन आरो दा बे जोलैखौ जोङो दैयाव हरनै बा हरसे सोमनानै सानसे बोखारना दोननानै बे मै होना होनाय बिदि दुब्लियाव जोङो फोगोन अब्लाना बियो देरगोन आरो बे देरनानै देरब्लानो माने खोथिया जागोन आरो बे गायजानाय जागोन आरो नोंथां
औ
औ दा बे जेब्ला गायजागोन बे समाव जोङो बिदिनो गुबुन गायनो गोनां हाफोराव माने मोजाङै हालेवनानै बिदिनो गायजानाय खालामनानै बिदिनो बेखौ खोथियाखौ फुनानै माने बे माइखौ माने गायनाय जायो आरो नोंथां दा आरो जोङो बेखौ गायनायनि उनाव बिदिनो जोङो हाग्राफोरखौ जोङो फुनानै गारना होनांगोन बा हाग्रा थैनायनि मुलि होनांगोन आरो बिदिनो माइआ बांद्राय जायाखैबा जोङो हासारफोरबो गारना होनांगोन गोबोर खि बिदिनो इउरिया बेबायदिनो हासारफोरखौ गारना होनांगोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो दैखौ जोङो जेब्लाबो जोथोन लानांगोन दैखौ जोङो सोबाय थानांगोन अब्लासो माने बे माइ आबादा मोजां जागोन आरो नोंथां
औ
दा आरो बे माइ आबादा जिहेथु दान मोनथामनि उनाव बोखांजायो बिदिनो अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर बेफोरो दानाव माने दाबायसायाव माने जुलाइफोर मासाव माने गायनायखौ बेबायदि दानाव जों बोखांनो मोनहैयो बे दैज्लांनि आबादखौ दा जेब्ला माइया रागोन रानानै मोनगोन अब्ला मोन दानि माइया सना गाबनि जायो आरो नोंथां दा बे सनागाबनि माइखौ जोङो जेब्ला हागोन बुथुमगोन आरो बुथुमनानै मा होनो बिदिनो गोदोथ' माने बिदिनो ट्रेक्टर बिदिनि खाबु गैयामोन नालाय दा जोंनि टेक्न'लजि जिया बांद्राय जौगानाय नङामोन दा बिदिनो मोसौजोंनो माने मारा होनाय जायोमोन आरो नोंथां
औ
दा बिदिनो हरफा थोलो सानफा थोलो बिदिनो जि बिघा हानि माइखौ बिदिनो दान मोनसेसो माने नानो गोनां जायोमोन आरो दा गोबां सम लायोमोन दा जायनि थाखाय माने गोदो खामानिफ्रा बांद्राय आइ होआमोन आरो दा अब्ला जोङो मावनाय दांनाय बिदि आबादनि सायाव एसेखोनो सावरायना दोन्थ'बाय नों जोंहाव समा जाबाय जों दोन्थ'निसै
दोनथ'सै गोजोनथों।